नोंथां
औ नोंथां खोनादों बुंनोसै।
औ नोंथां ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां थारैनो आंनिफ्राय नोंथांसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोथार गोसोयै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ
औ नोंथाङा आङो दासान्दि ओरैनो मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंथाङा
औ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो ओ नोंथांनो कल हर आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय। जौखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा आंनो एसेसो एसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां थारैनो हागोन
गावनोों थां फालिनो हागोन औ नोंथां नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जौखौ मा बोरै बानायनाय जायो
औ नोंथां ओ जौखौहाय जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ बि बिदिनो जोङो जौ संनो थाखाय औ गिबियावनो माइरंनि एंखोर जायखौ जोङो ओ माइरंनिफ्राय सालिख'नानै मोननाय जायो ओ बेजोंबो जोङो जौखौ संनो हायो आरो बेजों लोगोसे दख खानावबो माइरंनि औ माइरंनि एंखोरखौ जोङो बायनानै मोनो बिब्दिनो जोङो बेखौहाय औ ओ खान्थावहाय दैजों ओंखाम संनाय बायदि एखे रोखोमनि जोङो। संग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो औ बेखौ मोनसे प्लास्टिक बनानै जोङो बेवहाय ओ लखबनानै बा एर'नानै फेन्सारनानै लाग्रोनाय जायो औ अह औ आरो जोङो जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो एमाउनि गोनांथि जानानै फैयो ओ जायखौ जोङो औ मोखोनानि बिलाइ बिबार आरो बिब्दिनो ओ रैमालि फिथाइनि बिजौखौबो होयो होन आरो बेजों लोगोसे ओ थालिर बिलाइबो होयो होननानै खोनानो मोनो नोंथां बिब्दिनो जोङो औ बायदिसिना रोखोमनि नांगौखिनि ओ मुवा बेसादफोरखौ जों ज' खालामनानै आरो जोंहा एमाव देनो थाखाय जों बानायनो थाखाय जों गिबियावनो अन गुन्दैनिबो गोनांथि जानानै फैयो बेखौबो जोङो। औ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो बेनिखायनो जोङो औ नांगौ जखानि माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो औ एसे फोरानस रोना लानानै जोङो बेखौ उवाल एबा दिंखियावबो देनानै लायो ओ बिब्दिनो जोङो औ अन गुन्दैखौ देखांनायनि उनाव ओ बिब्दिनो एमाव एमाव ओ बिदिनो एमाव बानायनो थाखाय नांगौ जानाय जाखिनि मुवा जेरैहाय मोखोनानि बिलाइ बिबार आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना माखौ जोङो उवालाव ज' खालामनानै देग्लिनानै गलायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बिब्दिनो औ बिबदिनो जोङो बेवहाय दै इसे लगायनानै जोङो बेखौ दुलुर दुलुर महरनि लारु महरनि जोङो बानायनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिफोरखौ जोङो खायसे खायसे गलाफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो ओ बिब्दिनो जोङो बेखौ लाबोनानै देग्लिनानै जोङो बेयो जायखौ जोङो माइरंनि ओंखखार होननानै बुंदोंमोन। बेखौ जोङो संनानै एरनानै दोननायाव गलायनानै फोनानै औ फोननानै जोङो बेखौहाय। मोनसे खान्थायाव ज' लांनानै लखबनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय बियो औ सानसो साननै हरनै थायोब्ला बे बेयो मोनसे जुमायनि महर लायो जायखौ बुङो जोङो जौ।
औ नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो बेखौहाय जोङो सेरेब सेरेब महर होनो थाखाय जों गिबियावनो। बेवहाय जोङो बेखौ दै एसे होनानै। जोङो हरसे सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। बेनि उनावसो औ बेनि उनावसो जोङो बेखौ सेरेप्सआव। सेरेब सावनो थाखाय जोङो जाखिनि नांगौ जगार। बैफोरखौ जोङो ज' खालामना लानाय जायो। जेरैहाय ओ खान्था बेसाया मोनसे ओ हाबफ्लंनाय माने खान्था लगायनानै होनाय जायो। आरो बिनि सायाव जोङो बै खान्थानि मोखांखौ औ। मोखांखौ जोङो होथेनो थाखायां गिबियावनो आरो बेनि सायाव मोनसे। खान्था होनाय जायो। जेरैहाय जोङो औ औ बेफोरखौ मानो होयो होननानै बुङोब्ला जेबोयो। जुमायनि जौ जौ माबानिफ्राय ओ जुमायनिफ्राय जेरैहाय खफ' जानानै थांनानै ओरैहाय बायजोआव। गब'नो थाखाय जों मोनसे पाइप एबा हासुं महरनि जोङो लगायनानै होनाय जायो। आरो बेखौ आरो औ बेवहाय जोङो बथल मोनसे होनानै होयो आरो ओ बे औ बिनि साथाराव जे मोनसे खान्था होदोंमोन बेवहाय जोङो। दै होनानै होयो औ मानो होनोब्ला। औ बै खफ'आ बहाय नांहैनानै सौदावनानै। बैहाय बायजोथिं ओंखारबोनो हानाय महरनि मोनसेबाव आरो ओ बिब्दिनो दाब्ला महरनि मोनसे ओ ग गथा जोङो लगायनानै होनाय नुनो मोनो। बैफोरनि मुंखौथ' मिथिया नोंथां औ।
औ नोंथां।
औ। नाथाय नोंथां बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव स-सङोब्ला एबा संनानै फानोब्ला गोबां खहा जायो होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
औ नोंथां। बिदिनो जेरैहाय- न'खराव फरायनो फरायनो गोनां फरायनाय गथ' फिसा थायोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि उसुबिदा जायो। मानो होनोब्ला खाथि खालानि सुबुंफोरा जौ लोंनो फैनानै गोबां रोखोमनि औ दावराव-दावसि खालामो जायनि जाहोनाव जोंनि गथ'फोरा बा फंबाय बिनानाव मोना फरायनो सुबिदा मोना। बैसोरनि दावराव-दावसिनि थाखायनो। बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ सावाब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां ओ। औ नंगौ नोंथां। नाथाय खायसे खायसे गामि ओनसोलफोरावहाय बेैफोरबादि मोनसे नेमखान्थि दङ नोंथां जेरैहाय औ बैफोर सावोब्ला जुरिमाना होन होनांगौ जानाय बेफोरबायाददि मोनसे नेमखान्थि दङ नोंथां नाथाय नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बैफोरबायदि नेमखान्थिया गैया। थेवब्लाबो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावहाय दङ नोंथां। औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना - ओ जौ जों जोंनि न'खरफोराव बा गामि ओनसोलफोरावहाय बेफोरबायाददि जौ संनानै। फानोब्ला जोंहा मा मा खहा जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां
औ बुंनोसै
औ नोंथां जोंहा बिब्दिनो गामि ओनसोलफोरावहाय न'खरावहाय। जौ सनानै फाननोबोला नोंथां जोंहा
औ।
बेफोरबायदिनो लोंनानै न'खरफोराव दावराव दावसि जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
बिमा बिफाजों नांलायनाय बा बिसि फिसाय नांलायनाय दावराव जानाय बा जोङो। बेफोरबायदिनो सेंग्रासा गथ'फोरखौबो जौ लोंनानै थाङोब्ला गोबां लामाफोराव बेफोरबायदिनो गाज्रि आखु दिन्थिनायफोरखौ
दिन्थिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नथां औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ आरो बिबदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा फरायनाय फरायसा गथ' न'आव थायो बेफोरबायदिनो न'खराव जौ फानबोला जोङो गुबुननिफ्राय जौ लां लोंनो फैयोब्ला बिसोरबायदिनो दावराव दावसि जायोब्ला फरायनायाव ओ हेंथा मोनो आरो बेफोरबाय बिदिनो।
बेबायदिनो।
न'खराव सिख्ला मानसि थायोब्ला बेफोरबायदिनो जौ लोङोब्ला जौ लोंनो फैग्रा सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो सिख्ला हिन्जावसाफोर खौ गाज्रि नोजोर नायनाय बा बेफोरबायदिनो लोंनानै फेनानै गोबां। गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जोङो खोनासंनांगौ जायोबा बेफोरबायदि
औ औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथां ओ
बुंनोसै नों
बेफोर बेफोरबायदिखौनो जोङो नुनो मोनोमोन नोंथां
औ औ थारैनो
औ नोंथां। आरो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंहा खायसे-खायसे सुबुंफोरा जौ। ओ जौ फाननानै मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला मानोना खायसे न'खरफोरा ओरैबायदि जायोदि जाय न'खराव सोलिनो थाखाय खायसे न'खराव फिसाइ थाया।
औ नंगौ जायनि जाहोनाव थाखाय
बेफोरबायदि जौ फाननायनि राहा लामाखौ लानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नाथाय नोंथां बैफोरनि अनगायैबोथ' गुबुन-गुबुन गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनायनि गोबां राहाथ' दंबावोमोन नों औ बेनि अनगायैबो।
औ नोंथां। ओ
औ नोंथां। औ।
बेफोर बेफोर फालांगि खामनाययावबो जोबोर माने जोङो जेनेबा खस्थ'खौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। ओ जेरैहाय जोङो स- गफोरावहाय मैगं फाननो थाङोबला जोङो बेफोरबायदि जाय गामि थाखाय जोङो मासुल होनायफोरखौ जोङो जेरै नुनो मोनो नोंथां आरो खायसे खायसे खायसेया न'आवनो बेफोरबाय- दि फाननानै रां मोननायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय बुंनो थाङोब्ला थार बा- थ्राया बेनोदि जौ फाननानै जोङो गोबां मोजां खामानि जाया आरो नोंथां।
औ
औ आरो
बेफोरबायदिनो औ
औ बुंनोयसै नोंथां।
औ। बुंनायसाय नोंथां बेफोरबायादिनो जोंहा जौ लोङोब्ला जोंनि देहायाबो खहा जायो आरो बेफोरबायदिनो लोरबां जालाङो। जायनि थाखाय जे औ जोंनि देहायाव बेमार आजार सोमजिनाय। औ बेमार आजारा बांसिन जायो। जानो लोंनो हायै जायो। बैनि जाहोनावनो जों जौ औ बैफोरनि थाखायनो जोङो जौ संनायखौ बा जौ फाननायखौ बानायनायखौ बन्द' खालामोब्ला मोजां जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
ओ औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना
जोंना समाबो जा औ थारैनो नोंथां।
औ औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथां आंबो नोंथांजों रायज्लायनो मोना बा सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ
नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायदों दि जौ फाननानै जोंहा माबोरै मुलामफा ओ माने जोंहा माबोरै खहा जायो नोंथाङा बे-
जोंहा माबोरै खहा जायो नोंथाङा बेफोरखौ औ औ मोजाङैनो फोरमायना होदों औ बनि थाखाय जोबोर गोजोननाय जाबाय नोंथां। औ नोंथां दे बिदिब्ला
औ दे बिदिब्ला
औ